नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ
दा आङो नोंथांनाव फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि सोलियो बेनि बागै एसे सो सावरायनि नामा नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
आङोथ' दा जिरायनानै दङ ओरैनो
जाग्राफोर जाखांबाय नामा फुंनि जाग्राफोर
फुंनि जाग्रा माने आङो साहाल' लोंखांबाय आरो नोंथां फुंनि ओंखाम बेफोरबायदिखौ जाथ'नाय जायाखै
औ दा नोंथाङा औ आंबो दा ओ रैनो दंथ'यो दंनाया दा दसे थानानै एसे टाउनाव थांनो सानदों र'
औ
दा नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै रायलायगोन नालाय जोङो दा नोंथाङा फुङाव सिखारनानै दिनै मा मा खालामनाय जाखो
औ आङो फुङावहाय आङो बुंनोसै माने फुंनि आङो दाइन रिंगासोआव सिखारनाय जायो
औ
आङो बिदिनो गावनि माने उन्दुनाय बिसनाफोरखौ बिदि साफा खालामनानै आरो हाथाइ हुनो थाखाय माने ब्रासखौ लानानै फैनानै हाथाय हुखांनानै बिदिनो फ्रेस जाखांनानै न'फोर खौ फास्टावनो सिबग्रोनाय जायो आरो न'फोरखौ बिदिनो सिबखांनायनि उनाव साफा सुफा खालामनानै जि थि जाबखांनायनि उनावहाय आङो साहा लोङो आरो
औ औ
बिदिनो साखौ लोंखांनायनि उनाव आङो दसे फरायो मा ब्लाबा आरो माब्लाबा आङो दसे जानबुं फोरबो नायो माने दसे फरायो आरो दसे जानबुं नायो बेफोर बायदिनो खालामो आरो आङो आरो सानजौफुफोरावहाय आङो मा खालामो होननानै बुङोब्ला माने न'खराव माब्लाबाफोर सोरबाफोर माने गैयाबाथाय माने मा आइमोन गैयाबाथाय ओंखामफोर संनाय जायो आरो आरो आङोथ' माने ओंखामफोरखौ बिदि संनायानो जायो आरो सानजौफुनि जामुं जायो होननानै बुङोब्ला आङो जिनै रिंगा एबा से रिंगानि गेजेराव जानाय जायो आरो आरो आङो बेलासिफोराव फाय बिदिनो थ' ओरैनो थानानै मोजां मोनो आरो गोसो जायोब्ला आङो माने खामानिफोर थायोब्लाथाय आंङो माने सोहोराव दसे लोगोफोरजों बेरायनो थाङो एबा माबा फोर जानो होननानै माने सानफ्रामबो माने बेफोर बायदि थांबाय थानाय जायो आरोना सकआव टाउनावहाय बेफोरबायदिनो आङो न'आव सफैखांनायनि उनावहाय दसेयो बोरमाफोरखौ मोसौफोरखौ दसे ओरैनो नायो आरो आरो दसे सम आङो जेनेबा आदै मादै आदा मोननि न'आवहाय दसे थांनानै माने बेरायहैनाय जायो बेनि उनावहाय बिदिनो मोना ब्लाथाय आं दसे फरायो आरो दसे आङो आइखौबो एसे न'खरनि खामानिफोर मावनाय बेफोर बायदि खामानियाव माने हेफाजाब होयो आरो
औ औ
बेफोरबायदिनो आङो आरो मोनाबिलिनि जामुं जानाय होनोब्लाथाय जोंनिया टाइमा मानिे समा जायो गुरिंगा एबा गु थामजि इफोरबायदि रिंगासोआव मान जानाय जायो आरो आङो बेफोरबायदिनो दसे फरायो माब्लाबा आरो दसे बिदिनो जामुं गुबफोर नायनाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे माने फुंनि खाम फुंनिफ्राय मोनाजासि एसे मा मा खामानिफोर मावो एबा बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन माने सानफ्रोमबोथ' एखे माने सेम मा होनो बेखौ बे जि जि मावबाय थादों बेबो मालाबा मालाबा सोलायनाय जायो आरोना बेखौनो बे मावबाय थानाय जाया दा आङो फुङाव सि खेरनानै मालाबा बा बाज बा बाजियाव सिखारो मालाबा दाइन बाजियावबो सिखारो बांसिनानो आङो बा बाजियाव सिखारो आर ना सिखारनानै बिदिनो मालाबा लामायाव थाबायग्लां खालामो देहानि थाखाय बेनिफ्राय बिदिनो बेराय बेरायनानै एक्सारसाइस खालामनानै न'आव फैफिननानै हाथाइ हाथाइ हुयो हााइ हुनानै मोखां सुयो मोखां सुनानै सा साहा लोङो साहाखौ माब्लाबा लोङो माब्लाबा लोङा बांसिनानो साहा लोङो आरो लोंनाया दा साहा लोंखांनानै एसे न'खरफोरखौबो साफ साफा खालामो न' सिबो जि जोम जाबस्राङो बेनि उनावहाय एसे मालाबा जाम बुं नायनानै थायो आरो बेनि उनाव जा फुंनि जाग्रा जानो थाखाय सिखारो बा मालाबा संनानैबो जायो बे फुंनि जाग्रा जामुंखौ जों हाबां बांसिनानो दाइन रिंगा बा दाइन थामजि रिंगायाव जानाय जायो आरो जोंनिया आबा बिनि उनाव जाखांनायनि उनाव सोरबाफोर गावबा गाव खामानि मावो बिजि जायोबा आंबो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो बहाबा थांनो गोनां जायो दा मोनसे मालाबा थाङो मालाबा थाङा बेफोरबायदि जाहैयो आरो जानानै ओमफ्राय बिदिनो बबेबा थांनानै खामानिफोरखौ मावनानै फैनानै जेब्ला ओमफाय ओंखाम सानजौफुनि जानाय जायो अब्ला खामानि मावो मालाबा मैगं थाइगं हानानै बोहैयो आइमोनखौ हेफाजाब होयो दिनै जोङो सानजौफुनि जाग्राखौ खौ बांसिनानो जोंबो जिनै बाजि बा से थामजि से थामजि बाजिफोराव जानाय जायो आरो जोंबो बिदिनो जाखांनानै दसे जिरायो दसे जिरायनानै मोसौ बोरमाफोरखौ दुब्लियाव खाहैनायखौ नायस्रांहैयो माब्लाबा माब्लाबा
औ
दा बेबायदिनो बेलासि समाव आरो फिल्डफोराव मालाबा बा बिदिनो जोलुर गेलेनाय गेलेयोना जोंनिथिं बिथिं बेवहाय गेलेहैयो आरो जोङो नायो मलाबा खारोबो मालाबा बिदिनो एक्सारसाइस खालामो बेलासि समावबो खालामो आरो जोंनिया खालामनाया बिदि उनाव खालामखांना फैनानै जों दुगैस्रां लोबस्रांनो बिदिनो माबलाबा सक बाजारफोराव थाङो आरो बेरायनो बाह साहा लोंहैनो बा मालाबा बाजार खालामनो थांनाय जायो आरो बिदिनो फैफिननानै जे फैफिननो अब्ला मालाबा फरायनायबो जायो फरायनाय बिजाब फोर नायनाय जायो ओमफ्राय नायखां बिजाब बिदिनो बिजाबफोरखौ नायखांनानै मा बा आरो दसेनो जामबुंबो नायो
औ
नायनानै मोनाबिलिनि जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो
औ
मोनाबिलिनि जानायखौ जों जोंहाबो बिदिनो गु थामजि बा जि रिंगायाव जानाय जायो आरो
औ
दा नोंथाङा बे बेखिनियानो आंनियाथ' बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो दा नोंथां नोंथाङा दिनै मा मा खालामगोन जेनेबा मा खालामग्रो साननानै दङ
औ नोंथाङा आङो माने नों मा होनदोंमोन बारा खोनास्लाबासै एसे फोरमायफिननो हाबावगोन ना
अ नोंथाङा माने दिनै दिनै समाव दा मा खालामगोन बा दिनै दाहायफोर माबाफोर खालामगोन सानदों नामा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ आङो माने दायो दसे थानानै माने दसे सानजौफुनि जामुंफोर एसे संगोन होननानै आं सानदों आरो आंहा माने एसे नावआव दसे थांनांगौ दङ मानो ब्ला एसे गाव माबा मोनसे आङो माने कर्स लायो नालाय मोनसे बेफोरखौ आं गोसो बेयाव सोलोंनो थाखाय बाय थांगोन
औ औ
आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा माने नोंथांनि हबिया मा एबा नोंथाङा सानफोराव एबा ओरैनो माने मा खालामनानै मोजां मोनो
आंनि खालामनाय मा खालामनानै थानो मोजां मोनो बुङोब्ला बांसिनानो जामबुंआनो जाहैयो आरो जेबो बिदि खालामनो लागा दस्रा जेबो थाहैया जानबुंआनो थायो मालाबा समाव खामानिफोर मावनो गोसो जायो ओमफाय मावो अब्ला बा बिजाबफोर खौबो सम सम नायनो गोसो जायो नायनानैबो मोजां मोनो सम सम नाथाय जेब्लबो मोजां मोनो मोना आरो
औ
बे जामुंखौनो नायनानै थानानै मोजां मोनो आङो
औ
दा नोंथांनियालाय मा जेनेबा मा खालामनानै मोजां मोनो बांसिन नोंथाङा
आङो मा खालामनानै मोजां मोनो होनोब्लाथाय आङो जानबुंफोर नायोब्लाथाय खायसे माने बेफोरबायदि माने कागजजों बानायनाय बिबार बायदिसिना बेफोरबायदिखौ हगारो नङा होनब्ला नोंथां बेफोर बायदिखौ नायनानै माने आङो एसे गावबो सिखायनो माने ट्राय खालामनो बेफोरबायदिखौ नुबाथाय आं गोसो जायो आरो बेफोरखौनो आं माने ओरैनो थानाय समाव खालामो
औ सोलोंना लानो हाबा मोजां जायो औ
औ आरो आङो ओरैनो थानाय बुङोब्लाथ' आङो ओरैनो थाबाय माने सोरजोंबाफोर माने मोजां गाज्रि खोथा सावरायनानै आरो न'फोराव एसे बिबारफोर खौ गायनानै एबा नायनानै नै आङो मोजां मोनो आरो नोंथां
औ औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अखा हादोंना हायाखै?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दाहायो अखाया एसे एसे थायफ्रिगासिनो आरोना नोंथां माने दा बोथोरा गुसु सुदेम बेफोरबायदि जादों आरो।
दैज्लां बोथोरखाय अखा हा होबाय दङ दासान्दि जोंनि ओनसोलावबो।
औ
दा दिनै नोंथाङा ब-बबावबा सोहोराव बेरायहैनो थांगोन ना मा बुंदोंमोन खोमा ना नोंथां?
औ नोंथां थांगौ थांगोन
दा नोंथांमोननि खाथि खाला मा मा सोहोर दङ जेनेबा मुंदांखा सोहोरफोर दङ नामा माबाफोर?
ओ बेफोरबायदिथ' गैया ओरैनो जोंनि माने जायगानि बेफोरबायदिल' माने एसे फिसा आरो। बेफोरबायदि गुवाटिफोर बायदि बिदि गिदिर गिदिर सहर गैया आरो जोंनियावहाय।
दे होमबा नोंथां जोंना सावरायलायनायनि समाबो बेखिनियावनो जोब्बाय माथो
औ नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै मानिे गोजोननाय मोनबाय आरो आंबो नोंथां।
औ नोंथांजोबो रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे गोजोन्थों नोंथां